हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथा खोनादों ना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंथां
आं ओरैनो दङ दा नोंथां
औ दे बिदिब्लाजों दिनि आबाद नोंथांजों आबादनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नांगौ
बेबायदिब्ला ज आबादनि सायाव औ नोंथां
आबाद होनना बुङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव जोङ बाहायो माइ आबादखौनो जों नुयो नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइ आबाद खालामो ना नों बे माइ आबाद खालामनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां माइ आबादोन होननानै बुङोब्लाथ जोङो आबादखौ जोङो माननै मोननै बोथोराव मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन बांसिन माइ आबादखौ मावनाय माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो खोनादो ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जों हाखौ मावनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ
गोदो गोदोजों मोसौजोंसो बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जों बांसिन ट्रेक्टरजोंसों एवनायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथि खोथिया फोनाय जायो
औ नंगौ
खोथियाफोरनो थाखाय जों माइखौ हरनै हरनै बा हरथामनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो ओमफ्राय जों दै बेनिफ्राय बोखांना लामस्रोनना दोननाय जायो बेनिफ्राय जाय हायाव फोगोन बि हाखौ जों मोजां एवग्लिना लानाय जायो खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ औ खोथियाखौ जों आखाइजों फ्रि फ्रि सारना फोनाय जायो खोथिया राननो थाखाय से दान खावसे बा खोथिया रानो थाखाय से दान खावसे बा नै दान नांगौ जायो बेनिफ्राय जों माइ गायनो हागौ सैसे एबा सैनै एवग्लिनानै लानाय जायो खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
आथिखालावहाय गिबि आरो नैथि हालेवनायखौ मा नोंथमोननि ओनसोलावहाय गिबि आरो नैथि खेब हालेवनायाव दे नोंथाङा मिथिग ना
खेबसे बुंफिनलाय नोंथाङा
बिथांमोननि ओनसोलाव गिबि हेलौ खोनादोंना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गिबि गिबि आरो नैथि खेब हालेव हालि एवनायखौ मा होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना
जोंनि ओनसोलावथ गिबि खेब हालेवनायखौ सैसे बे सै सैसे होननानै बुंना मिथिनाय जायो नैथि खेबखो आरो सैनै बेबायदिनो मिथिनाय जायो औ माइ गायनो थाखाय गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगोन खोनादोंना नों हेलो हेल
खोनासिनो नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव खोथियाखौ माबायदि फोनाय जायो माइखौ माबायदि गायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि दानिसो बुंलांदों जेरैहाय जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियाव खोथिया नांगोन नङा होमबा जोङो खो
औ नोंथां
माइ जोलै माइग्लि होनना बुङो माइज्लि बे माइज्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन हरसे बा हरनैनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै हायाव लामनानै थालिर बिलाइ खोबना दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरो
औ नोंथां
बेनि उनावहाय जोंङो खोथिया थोलिखौ एव हाब्रु खालामनांगोन। जेब्ला बे हाब्रुआ लाव लाव जानायनिफ्राय गजबगोन गथा जागोन अब्ला जोंङो खोथियाखौ बेयाव आख खाय जों फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जायो। जेब्ला खोथियाया से दान दान उनाव नै दाननि उनाव गायजानाय जायो। अब्ला जोंङो बेखौ गायनो थाखाय फुनाय जायो।
लौ नोंथां
खोनादों ना नोंथांङा? औ खोनागासिनो नोंथां।
हेलौ नोंथां
खोनागासिनो। हेलौ नोंथां नोंथाङा खोना दों ना?
दासो खोनादों नोंथांनिखौ औ नोंथां
बेनि उनाव जोंङो
फोनलाय नोथां
लानांगोन बे नांगोल जों
औ मेदा
नांगोलखौ
हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथांङा? हेलौ हेल औ